हेलौ
हेल' अ नोंथां खोनादों ना नोंथां ओ जों दा आं दा आबहावानि बागै एसे रायज्लायनो सानदों नोंथाङा सोंथि सोंब्ला फोरमायनो हागोन ना?
हागोन हागोन नोंथां दे।
ओ जोंथ' बयबो मिथिखागौ आबहावा माने मा बेखौथ' मोनथिखागौ नंगौ ने नोंथां औ आबहावा बुङोब्ला जोङो ओ जि गासै जोंनि बुहुमाव जादों जेरै बिफां लाइफां दावमा दाउसा गासैखौबो लानानै आबहावा बुंनाय जायो। एखौथा मिथिखागौ नोंथाङा ओ बिदिनो जोंनि दा ओ मा बुङो दानि आबहावाजों आरो गोदोनि आबहावा मा माबादि सोलायदों नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा बेबायदिनो मा मा मारै सोलायनाय जादों बे
हागोन नोंथां हागोन नोंथां गिबियावनो आङो नैबे सानजौफुनि गाहाम हामलायनाय नोंथांनिसिम बावहग्रोनाय थाबाय आरो नों बिथांजों बेबायदि आबहावानि सोमोन्दै सावरायनो ओ बेबायदि खाबुखौ मोननायनि थाखाय आं आब वाना होनोब्ला बेखौनो आङो बुजियो ओ गोदोनि आबहावाया ओ एसे आलादामोन खिन्थु दायो जोंनि आबहावाया एसेबाबो आलादा जाबाय मानो होनोब्ला ओ जों जोंहा दायो बिफां लाइफांफोराबो गोबां खम जालांबाय दायो जेसेबांखिनि बिफांफोर थाया मानो बेफोरखौ माने ओ जोङो फाननाय जायो दाननाय ज जायो बिनिफ्रायनो जोङो नांगौ बायदि ओ बेबायदि मोजां आबहावाफोरखौ जों मोननो हाया जोंहा अक्सिजेननि फारसे गोबां गोब्राब जायो खम जायो औ नोंगौ ओंखायनो दायो जोंहा बेबायदि आबहावाफ्रा गुबुंले जानायाव बेबायदि लामायाव फैबाय थायो आरो ओंखायनो जेनेबा जोङो जसेबां हायो बिफां फांसे से दानोब्ला जोङो फांबा बिफां बेखौ जोङो गायफिननांगौ ओ बेनिखायनो जोङो जेब्लाय माने बिफां लाइफाङा जेसांनो थायो अब्ला जेसेबांनो जोंनि आबहावाफ्रा जोबोर मोजां जायो जायो आरो थिग बेबायदिनो आङो सानदों दायो जिहेथु जोंहा ओ गरम बोथोर बेयाव जोंओ गरमनि थाखाय जोङो बार लानो थाखाय औवानि सायख्लुमाव थायो माने ओरैबायदि निजोम माने बेनि बारहावाया सुदेम बेखौ मोजां बेबायदि आबहावा होननानै बुंनो हायो आरो थिग बेबायदिनो टाउन सहरनि आबहावाया एसेबाबबो आलादा जायो मानो होनोब्ला अब्ला थावओन सहराव ओं गारि -गुरानि खारनायनि उखुन्दै औ बिनि उखुन्दै जों बा बे मा होनो गिदिर गिदिर बिल्डिंफोर औ बायदिसिना बेबायदि कारखानाफोर थानायनि दुंनायनि गेजेरजों माने जोंनि बे टाउन सहर फोरनि बारहावा आबहावा आबहावाया गुदुं जायो आरो ओंखायनो जोंनि गामियारिनि आबहाव एसेबो आलादा जायो आरो दायो नोंथाङाबो जेबा आबहावा आबहावानि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन।
औ औ नोंथां ओ दा जों नुनो मोनोदि बायदिसिना आबहावानि जाहोनावनो जों बायदिसिना जानो हमबाय जेरै दा बुंनो थाङोब्ला। ओम- ओम दा ओ जों बांसिनानो ओ। रासायनारि जेरै आब आबाद मावनायावबो बांसिनानो रासायनारि। हासारफोर बाहायनाय नुनो मोनो, बेनि सोलाय जों ओ जेरै दा जिउआारि हासार बेफोरखौ बाहायोब्ला आबुं हौवाया मोजां जागोन आरो।
औ नंगौ औ नंगौ।
बिदिनो आरो ओम आरो दाउ दाउफोरखौबोथ' मिथिखागौ नोंथाङा। जोबोद गो गोमलाां नो हमबाय जायखिजाया ओ खायसे मास थेनानै गोमालांनो हमबाय बेफोरनि मादावनो ओ द, द दाउ बेफोरबो मोनथिगौ ना नोंथांआ? दद' दाउननैखौ औ औ नोंथां बिदिनो? जुनारफोराबो आरो दाओ बुंनो ओ‌ थाङोब्ला ओ जेरै दा हाजोफोर दङ हाजोफोरखौबो जों सुबुंफोरानो न' बानायनो थाखाय गिदिर गिदिर लामा बानायनो थाखाय। सेफायनाय जों नुनो मोनो बेफोरबाय सानो बिनि थाखाय बेओंखायनो आबहावाफोराबो गाज्रि जादों आरो।
औ नंगौ।
आरो दा टाउन सहरावथ' नोंथाङा बुंनांखाबाय। माबादि आबहावाया बेबायदिनो टाउनखो सहराव बांसिनानो बिफां -लाइफांखौ दानफायो। दानफायनानै बांसिनानो बिल्डिं लुनाय। आरो लामा बानायनाय औ औ नंगौ बिदिनो। नुनाय नुनाय मोनो जोंनि गामि एरियायाव एसे दं आरो। थेवब्लाबो गोदोनिफ्राय खमायबाय जेरै दा जोंनि गामि एरियायावबो। सुबुंफोराबो बारिबायना बेनि थाखायनो। बाहाय एसे सिगांथ' नुनो मोनो जेखिबो थांबाबो ओ जेरै दा बिफां- लाइफां नुनाय आरो। दानिथ' दानिया थ' आरो बांसिनानो न' न' बानायजोबबाय लामाफोराव। बाराारै बिफां नुला गोदोनि दिनावथ' नों जेसेबांानो गोजान थाङ माय जंगल नुगोन आरो बायदि बायदिसिना दाउ ओ दाउ गाबनायफोर एम्फौ गाबनायफोरबो खोनानो मोनोमोन गोदो। दाथ' ओरैबाराखोनानो मोनला।
औ नंगौ।
ओ नोंथाङा बिदिनो ओ मानै सो ओरैनो दाउ जुनार गोमालांनो हमनाय आबहावा गाज्रि जानायनि थाखाय गोमालांनो हमनाय। दाउफोर मोन सिगौ नामा दाउ नङाबा जुनार जायखिजाया नोंथाङा।
नोंगौ। जोङो दायो गोबां औ खोनादों नोंथां। नोंथांनि बुंनाया गासिबो सैथो, नोंगौ जोङो दायो मा होनो जिब जुनार होननानै होनोब्ला। जों बांसिन दायो गोदोनि दिनावहाय गोबां बिफां लाइफां ग्रोम ग्रोम थायोमोन। मोन बिनिनो आबहावाफ्राबो मोजांमोन दाउसिन दाउलाफोराबो ओरैबायदि ओ ज'मा ज'मा बिफां फांसेया फांसेयावहाय बानानै थानायखो जों नुनो मोनोमोन। नाथ थाय जोङो दानि जुगावहाय बा दानि दिनावहाय जोङो माने ओ दाउसेन दाउफोरखोनो माने बारा इसेबां नुनो मोनला आरो। मानो होनबा जोंहा बिफां लाइफांनो खमाय लांजोब्बायबा अब्ला दाउसिन दाउलायालाय बहा थो बानानैहाय बेबायदि आदार जाथि थिंनो आरो बेबायदि मोजां सुबिदाखो मोननो हाया बेनिखायनो गोबां जिब जुनारफ्राबो खमायलांदोंसै दाउसिन दाउलाफोराबो खमायलांदोंसै जोंहा बांसिन बेबादि गाज्रि आबहावायासो बारानिख्रुइ बारा बेबायदि जानायखौ जोङो दायो नुनो मोनो। थिग बेबायदिनो जोङो दायो ओ जिहेथु ओ टाउन सहरफ्राव थाङोब्लाथ' गोबां बिबाय दि गाज्रि जोङो माबा मोनसे बेसाद बायनो थाङोब्ला जोङो ओ जेनेबा हाथाय बाजार फ्रावहाय बा टाउन सहरफ्राव जोङो थाङोबोला ओ मैगं थाइगं बायो बेयावहा जोङो माने जोङो ने मना लानानै थांफाखानाय जाया बेयावहाय जोङो प्लास्टिकफ्राव मोनसे मोनसे थ'फ्लाफोरखौ जों लानानै हायनाय जायो थिग बिदिनो जोङो जेब्ला लाबोबाय बे प्लास्टिकफोरखो जोङो ओ जाहा थाहा बिबायदि गाना दोनोब्ला निस सय बिनि बेबायदि ओ गाज्रि बेबायदि सेवनाय माबाफोरा जोंनियावनो गेव बेबायदि गाज्रि आबहावाया जोंनि गेजेरावहाय सोमजियो जोङो जेब्ला बे बा लाना फैयोब्ला जोङो मोनसे जायगायावहाय ओ
दनानै जेब्ला गारगोन जों गावब गावनो साखोन सिखोन खालामगोन अब्लानि सय जोंनि आबहावाफ्रा मोजां बेबायदि आबहावाखौ जों मोनफिननो हागोन। जुदि जोंनो साफ्फायावहाय लाखिनो रोङाब्ला निसय जोंनि आबहावाफ्रा गाज्रियाव गाज्रिसिन सिन जालांनायखो जोङो मोननो हायो आरो। आरोबाव नोंथाङा आब हावानि बागै फंनैसो बुंबावनो हागोन।
औ नोंथां ओ दा जोंथ' आबहावानि बागै ओ बुंबाय थादों जेरै दा जोङो दानि बायसा आसा ओ आबहावायाव नायनो थाङोब्ला जेरै दा गोजां बोथोरावबो जोङो बारारै ओ मा बुङो बांद्राय गोजांनाय जायो आरो दैज्लां बोथोरावथ' नोंथाङा मिथिखागौ अखायाबो एसे खमायनो हमबाय। नङा होमबा नोंथां? बिदिनो गोलोम बोथोराव आरो बांद्राय गरम होनाय ओ थानोबो हालायि सान्दुं गोसा बारबो गैयि जालांनो हमबाय।
उम नंगौ।
आरो ओ जेरै दा नोंथाङाथ' बुंलां खाबाय जेरै दा प्लास्टिकफोर बाहायनाय बेफोरखो बे बेनि थाखायनो जोंनि जोंनिया ओम मा जाखो आबाद मावनायफोरावबो खहा जानो ह
खहा औ नंगौ।
आरो औ औ बिदिनो आबादफोरखौबो गोदो जेरै दा जों हासारफोरखौबो बारा ओरै बाहायामोन। गोदो जेरै दा ओ आबाद मावनायावबो खम बिबांनि मोननो मोनो। दानिया जेरै दा गोदो गोदो गोबां मोनो होननाय खोनादोमोन दा जोंथ' ओरै बारा मोनफेराखै देनाय। थेवब्लाबो खोनादोंमोन आरो।
माने ओम
आरो दा ना बुंबावनो ओम दै- दैफोराबो जोबोर गाज्रि जानो हमबाय। गोदोथ' दैफोराबो औ आरो दैबाना जानाय बेफोरबायसाबो नुनो हमदों बायदिसिनानो
बे दैबानाजोंनो अनेक बुस्थु एम्फौ- एनला थैबोनाय बिनि गेसेयाव मोनामनाय बे फोरजोंबो माने साननि दुंनायजों बा माबा मोनसे प्लास्टिकलु- प्लास्टिक ला बे सेवनायजों बिनि माने खामनाय गेसेव बेफोरनो जोंनि थाखाय गाज्रि अक्सिजेन आरो बेनो माने जोंनि देहायाव मोनसे खहाखौ लाबोनो हागौ आरो। माने बेराम आजार जानायनिबो जोंहा मोनसे चान्स बा लामाफोर थायो आरो बेनिखायनो जोङो माने गाज्रि आबहावानिफ्राय जोङो जेसे हायो जानगाराव थायोब्ला मानि थाखाय जोंनि देहानि थाखायबो मोजां। आरो माने बेबायदि लेथ्रा बुस्थुफोरखौ जोङो मोनसे जायगहाय जमा खालामनानै जोङो सावस्रांनानै जों खेनसेयावनो बेबायदि मोजाङै सावस्रांजोबोब्ला जोंनि थाखाय जोबोद मोजां आरो जोंनिनो थांना थानायनि बेबायदि मोनसे मोजां राहा -लामाखौ जोङो गावनो -गाव खालामना लानो हायो। मोजां अक्सिजेनफोरखौ जोङो खालामनानै लानो हायो आरोना।
नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां बिदिनो आरो जों दा आबहावाखौ बुंनो थाङोब्ला माबारै मारै मोजाङै लाखिगोन बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा माबादि
जोङो ओम ओम ओम माने जोङो आबहावाखौ मोजां लाखिनाया बे जोंनि सायावनोसै गामि गांखनफ्राव जोङो माबायदि लामाफोरावहाय गाज्रि बेसादफोर गारना दोनोब्ला जोङो बेखौ साफा खालामनांगौ प्लास्टिक गारनाय गथ'फ्रा गोबां बिबदि दखानफोर थायो गामि गोबां बि दानिया बेयावहाय बुस्थु बाहायानिफोरखौ जाग्रा बेसादफोरखौ लायो जायो बेयावनो लामा- लामा गारबोयो बेनो अखा फैगोन बा दैफोर मैला हाबनानै थागोन बेयाव माने एम्फौ जानानै थायो जिथु दै बेफोरबो जोंहा गाज्रि बेबायदि सोमजियो। बेनिखायनो माने जोङो गाव -गावनो बेबायदि साफायाव लाखियोब्ला जोंनि थाखाय जोबोद मोजां आरो। बेनो जोंनि लागै मोजां आबहावा जोङो गावबा -गावनो जोङो खामनानै लानो हायो। अब्लाथ' जोंहा दा आबहावानि सोमोन्दै सावरायनायखौ जोङो माने नोंथांखौ आङो फोजोबनो थाखै बुंनाय जाबाय माने जोंहा समाबो जानानै फैबाय दायो नोंथाङा नोंथां औ नोंथांनो आं हेगारना होबाय दे। उम।
दा जागोन एसेयावनो नोंथांनिफ्राय गोबां आबहावानि बागै मोनथिनो मोनबाय बेनिखायनो गोजोन
औ गोजोन्थों।